औ नोंथां खोनाबाय। ओ औ औ।
उम दाना जोङो जोंनि जिथुनेखि बर' समाजनि गथ'फोर दा ओ फरायनायनि सोमोन्दै लायरायनसै नामा नों
औ औ औ औ औ औ जायो जायो राइलाय जायो उम।
ओ नोंथांनि फारागथियाव ओ जेनेबा गो दोहाय आबै आबौनि मोनि जुगाव जिथुनिखि सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानाय आरो दानि सोलोंथाइ ओ बे से दिफारेन्ट बायदि मोनो नोंथाङा?
गोबां फाराग दङ' नोंथां ओ गोदोनि सोलोंथाइ लानाय बुना बुङोब्ला जोङो जे फरायसालियाव थांनायखौ जोङो एसे खमखौ जोङो एसे माने गोबां खमखौनो जोङ नुनो मोनोमोन आ आबै आबौमोना बुंनाय बायदि ब्ला माने ओ गावनि गथ' गथाइखौ फरायनो थाखाय होना हरोमोन ओ बैसो राब'लायनानैसो फरायसालि गुदि सोलोंथाइखौ लानो थाङोमोन माने जि बोसोर जिथाम जिब्रै बोसोर हलागैसो माने थानानैहाय सो बिसोरो फरायसालियाव गुदि सोलोंथाइ खौ लानो थाङोमोन होननानै खोनाबोदों आरो बेबायदिनो ओ अब्लाबो बि सोरो आवगोल जुदि जायो फरायसालि गाहैदों बिसोरो माने ओ दानि बायदि जोङो बर' रावजोंनो माने ओ बेबायदि बोरै बिसोरो फरायबोनो मोनबोयाखै आवगोल जोङो बर' सुबुंफोरावबो ओ हारसाजों हारसा सा रावजोंबा बेबायदिसो सोलोंबोदोंमोन आरो जिथु जोङो लिरोना जोङो माने देब'नागिरि बे हांखोजों जोङो लिरा लाफानो ओ माने ओ बेलेग माने जों दा जि बुंबाय राव ओमफाय जोङो लिरनांगौ इंराजि हांखोजोंसो जोङो लिरनो गोनां जायोमोन आरो। बेबायदिनो आगलनि माने गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि जुगा माने एसे इंराजियाव बा इंग्लिसआव एसे माने गोख्रैथिसिमखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बांसिन आरो असमिया रावजोंसो फरायनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय जोङो बर' रावजोंनो फरायनो हायो लिरनो हायो। जों बे दिबानगुरि हांखो जोंखौनो लिरनो हायो आरो बेनि लोगोसेनो जोङो इंराजि हिन्दी बायदिफोराबो जों लोगोसे थांफालाङो दानि जुगावथ' जोङो सोलोंथाइ लानो होननाय लोगो लोगोनो सासे उन्दै खुदियाखौ थाम खावसे बा ब्रै बोसोरावनो जोङो गुुदि सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ गोबां फरायसालि माने सरकारि ओ सरकारि नोङिनि फरायसालि जेरै प्राइभेट फराय- सालि बेफोरबायदियाव जोङो दोनहैनो थाखाय बिमा बिफाया बयबो साखा फारा आरो
नोंगौ नोंथां।
ओ दा जोङो ओ रां गारनानैबाबो बयबो दानि जुगाव माने रांखौ खामायो नालाय जायखिजाया खामानि मावनानैनो
बेनि थाखायनो माने गथ' फोरफोरखौबो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय ओ फैसा गारनानैबाबो जों जोंनि ओ गथ'फोरखौ माने ओ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो फरायसालियाव दोनहैनाय जायो आरो बेबायदि बेहाय माने फारागखौ आं नुनो मोनो आरो गोदोनि आरो दानि बिदिनो नोंथाङा मा बुङो?
औ थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो दा गोदोनि सम आरो दानि सम ज जो रुजुना नायोब्ला बुहुत जौगाबोबाय नङा हबा नोंथां। गोबाङानो गोबांखौनो जों जौगानाय नुबाय गोदोहाय आबै आबौमोनहा फ्रायानो ओ फरायसालि थांनोनो मोनाखै नङा होमबा नोंथां।
औ मोनाखै मोनाखै गावबा गावनि मुंखौनो लिरनो रोङा बिसोरो
नंगौ औ नाथाय दानि जुगनि गथ फिसाफोरखौ बुंनो थाङोबा दा नोंथां बुंनाय बायदियानो थाम
औ।
खावसेफ्रावनो दानिया औ ब्रै बोसोरावनो दानिया फरायसालियाव थिसनना होनाय जायो आरो ना
दानि जुगाव माने सोलोंथाइया गोबां गोनांथि जानानै फैबाय बादायनायनि जुग आरो जोंङो ओरैनो ओ नाम्बार मोननानै पास जालांबाबो जाया जोंनिया गोजौनिख्रुइ गोजौसिन ओं मा थाखायो ओ पारसेन्ट मोननानै जोंहा जानांगौ अब्लासो जोंहा औ अब्लासो जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंङो लानो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ गोनां ओ लाइमोनफोर ओंखारबाय गथ'फोर ओंखारबाय बेबायदिनो जोंङो ओ सासे गथ'खौ गुदि सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंङो जोंनि बिमा बिफा बा एबा जोंनि न'खरनि गारजेन बेफोरनो गिबि होनना बुंजायो जोंङो सासे खुदियानो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंङो फरायसालियाव दोनहोनाय लोगो लोगोनो फसा सलियावनो गासिबो जाजोबगोन बेल' नङा फरायसालिजों लोगोसे गावनि गथ'खौ गावनि बिमा बिफा आरो गथ' बेखौ फरायनायाव माने गोसो जाहोथारनाौ थांगोन आरो नों न'आवबो माने गावनि गथ'खौ फोरों माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि फरायसालियाव फरायना फैखो बेखौ नोजोर होनांगोन दिनै फरायसाया नोंनि गथ'आ फरायसालिनि मा रोंबोखो बेखौ नोङो न'आव फैनाय लोगो लोगोनो गथ'खौ सोंनो हानांगोन जे दिनै माबायदिहाय ओ फरायबोखो बा माबायदि सोरजों माबायदि रायलायबोखो बेफोरनि सायाव नोजोर होनो हानांगोन गावनि गथ'खौ एसे बे गुरै माहि आखुजों अब्लासो माने सासे गथ'नि गुदि सोलोंथाइ होनाया जोंनिया जाफुंनो हायो आरो गोदोनि समावथ' बेबायदि जेबो गैयामोन फरायनो थांब थां थाङाबा दाथां बेबायदिमोन माने जेबो गैयामोन आरो आरो औ औ बेबायदिनो गावनि फिसाजो फिसाला बेबायदिनो खालि रुवाथि
दाहोना लावखार बेबायदि दोननानैसो बिमा बिफाया माने रां खामाय होनायखौसो जोंङो नुनो मोनोमोन आरो फरायहोनायनि जगायाव जाउनाव बेनो फरायसा फरायसालिनि आंखालमोन फरायसालि गैयामोन फोरोंगिरिनि आंखालमोन नाथाय दानि जुगाव फरायसालिनि आंखाल गैया फोरोंगिरिनि आंखाल गैया आरो फरायसा रांखावरिनिबो आंखाल गैया खौनो होननानै बुंजागोन दानि जुगावहाय आरो फरायसा बो आंखाल गैया दानिया गोबां मानसियानो फरायो गोबां मानसियानो बे फरायनायाव बा सोलोंथाइ लानायाव बादायलायो आरो बेबायदिहाय
नंगौना
औ बिदिनो
दा औ दा दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला हबा दा नै बादायलायनाय जुग नङा होमबा नोंथां दा बे बादायलायनाय जुगाव नों हायोना आं हायो बिराद गोसो होथाबनानै फरायनायखौ नुनो मोनसै
औ औ औ औ फरायनोबो नांगौ मानो होनबा जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लानो औ जेबो गोन जेबो गैया नालाय बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ जायो आरो अबावबा दावबायनो थांनाय ओं अगबा दावबायनाय ओं बायदिसिना साख्रिनि ओ इन्टारभिउ जानाय बेफोरबायदिफोराव माने सोलोंथाइया जोंनिया गोनांथि आवगोलनि दिनाव बेहा बेबायदि साख्रि लानायनि जेबो इन्टारभिउ बायदिसिना बेफोरबायदि जायामोन माने गोदोनि सोरबा सुबुङा एसे सोलोंथाइ दंब्ला बे न'खर साख्रि मावनो थाखाय न'सिम फैनानै बोना लांफैनाय बिमा बिफाया हगार हरि गाब नाय बेबायदिसो होनायोन नाथाय जों दानि जुगाव साखरिखौ हो होसोब्लाबो मे जों नो ह बेबायदिखौ जोङो हाजार गोजौ सोलोंथाइ लायो गोजौ सोलोंथाइ थायोब्लाबो जों माने साख्रिखौ नागिरनानै होसोब्लाबो जोङो मोननो थाङा नाथाय गोदोनि दिनाव साख्रियासो सुबुंखौ उल्था होसोबोयोमोन बेबायदिमोन आरो फारागा बेनो फारागफोरा बेफोरबायदि आरो बेखौबो जोङो मोन एसे फाराग होनना लाना बुंनो हागोन माने सोलोंथाइनि बेलायाव आरो
नंगौ नोंथां औगौ दानि जुगाव जेबो गैया औ जेरै दा जेरै दा जोङो मबाइल फन लादों मबाइल फनखौ जोङो नायनो थाखाय सोलिनो थाखायबो बेखौ बेखौ जोङो रोंगौथिनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां
सोलोंथायाइयावबो जोंनिया मबाइल फना गोबां हेफाजाब होयो मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो सासे सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो नाथाय सासे लाइमोनफोरा माने मबाइलखौ खौ गाज्रि खामानियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो सोलोंथाइनि अनगायैबो नाथाय जोङो मबाइल फना जोंनि मबाइल फना माने सोलोंथाइयाव जोबोर माने गोनांथि दं होननानै आं सानो
गोनांथि
गोनांथि दं दानि जुगाव माने ओं दानि जुग औ औ उम। मबाइल नङाबानो जाया बेबायदि जानानै फैबाय औ औ बे लक डाउन जानाय समावबोथ' ओ जेराव फरायसालियाव थांनानैहाय फरायहैनो हाया जे लकडाउन जाबाय जेला बे समनिफ्रायनो माने ओ मबाइलनि जोहै माने जोङो क्लास होनाय बा ओ फोरोंनाय बेबायदि ओ माबाखौ खायदाखौ बा आदबखौ जागायग्रोदोंमोन बे बे समनिफ्रायनो माने ओ दानि लाइमोनफोरा बा गथ'फोरा मबाइलजों फरायनाय बा मबाइलनिफ्राय सोलोंथाइ लानायखौ एसे बांसिननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे लकडाउन समनिफ्रायनो नङाबा बिनि आगोलाव एसेबां मानि लाइमोनफोरा मबाइलखौ लानानै बा मबाइलनि जोहै जोङो सोलोंथाइखौ लायामोन जों बिजाबखौनो फरायनानै बायदिसिना जोङो बर'निफ्राय बा बर'निफ्राय इंराजियाव जों मा बायदिसिना सोदोब मिथियाखैखौ जोङो दिक्सनारियावनो बायनानैहाय जोङो फरायनायनि फरायनानै दिहुनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो एसे गोरलैखौ मोनबाय नालाय मबाइलावहाय जों थुुबानो एसे एसे खम टाइमनि गेजेरावनो समनि गेजेरावनो जों मोनो नालाय बेखायनो जोङो औ खम समनि गेजेरावनो मोनो नालाय बेनिखायनो जोङो दिसिनारिखो गारना दोननाय बायदि जाहैबाय। ओमफ्राय मबाइलावनो जोङो गुगोलाव थुयोबानो जोंहा बे मा सोदोब बे मा सोदोब बेबायदि मोनो नालाय बे जों ओंखायनो मबाइलखौ बांसि नै बजबना लानाय जाबाय आरो जेराव जोङो बायदि बिजाबफोरखौ फरायनाय खौबो जोङो नुनो मोनला बेवहाय जोंहा एसे खहा दङ आरो जों जुदि बिजाबखौ फरायथारोबा जोंहा एसे ओ गोसोआव थासिननाया जोंनिया फैयो आरो जोङो बिजाबजों मानसिया एसे तास थाबाय थायोब्ला माने नांजाबनाय थाबाय थायोब्ला नांथाबोब्ला जोंहा एसे गोसो जयो नाथाय मबाइलावनो गासैबो जाजोबदों अब्ला जोंनिया माने ओ जोंनि मेलेमाहाय एसे माने बादुला बेबायदि मोनसे सभाबा फैयो आरो। मबाइलावनो हागोन जेला जों माने बिजाबखौ फरायनो बेबायदि जायामोन औ बेबायदिहाय आरो। उम बेबायदिहाय बिदिनो ओं खहा औ। औ खहाबो दं आरो बाहायनो रोंबा ओ माने खायफा गथ'फोरा माने मोजां मोजाङावबो बाहायो आरो खायफा गथ'फोरा गाज्रियावबो बाहायदो मोननैबो साइदजों माने मोजाङावबो आरो गाज्रियावबो ओ बाजि जौखोन्दो माने मोजां आरो बाजि जौखोन्दो गाज्रि होनना नै लाजायो आरो औ बेबायदिनो
देन दा ओ समाबो जाबाय नोंथां। नोंथांजों सोलोंथाइनि एसे सोमोन्दै मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो उनाव फिन लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नों थां।
ओं दे नोंथां।
औ गोजोन्थों।